हेलौ
हेलौ
खोनादोना?
हेलौ हेलौ
औ खोनादो।
औ खोनादों।
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो?
अ आङो दा जेबो खालामाखै ओरैनो दङो जेबो खालामाखै ओरैनोसो दङो।
औ ओ खौरांफोरा मोजां ना?
औ मोजांथ'। नोंथाङा मा खालामगासिनो?
नै आं दासो ओंखाम जाखांनानै जिरायना दं।
अ अ
अब्ला दिनैनि टपिकखौ जागायनोसै
औ औ
औ नोंथाङा ओरैनो बेरायनो मोजां मोनो ना?
बेरायनो मोजां मोनो।
औ ओमफ्राय नोंथाङा मा मा जायगायाव बेरायहै
आङो बेरायनाया जायगानि नामखौ बुंजागोनना बुंजाया?
बुंजागोन।
औ ओ बेरायनायाथ' जेनेबा जोंनि खाथि खालानि जागायावल' बेरायफेरबाय गोजानाव थांफेराखै। आरो कि दारागाव मानास। अ बिफोरबादि यावल' बेरायफेरबाय ओमफ्राय सानदुबि ओ इखिजा मा होनो बगामाति।
औ
उम ओ ओमफ्राय उनाव मेघालयआव खनसे थांफेरबाय।
औ मेघालयनि माज
खिनियानोसै मेघालयानि उमिया लेग होनो ना? ओं बेयाव थांदोंमोन।
औ आरो बेनि सिनारिया माबायदि? फोरमायना हो।
सिनारियाथ' जोबोर मोजां। मिथिंगायारि ओफ ओ मा होनो हाजो हाला ओ दैमा। जोबोद मोजां आरो नायनोलाय। बिफां लाइफां दङो उम। जेनेबा मा होनोथाय बिदि थान्दा बिजोंजाय जायगाफोराबो मोजां थानो।
औ।
खुया खुया टाइपनि बेफोरबायसा आरो दैयाबो नायनो नायनो समायना दैयाबो
औ।
मा होनो निला गाबनि
औ।
औ।
आरो नोंथाङा बहाबाफोर बेरायना बेरायनो थिरांथा लादों नामा माने प्लेनिं खालामदों नामा?
औ बेरायनोथ' जेनेबा गोसो दोङो आरो। ओ जेनेबा तावांफोर जा थांनो बिदिनो शिलंफोर नुफेरा खै बेफोराव थांनो जेनबा दार्जिलिं सिक्किम बेफोराव
औ औ नों दा जि जायगाखौ बुंदों बे जायगाफोरखौथ नोंथा ङा उनावबाबो बेरायगोन नङा होनोमबा। ओ बे बेफोरखो खौ मा साननानै बेरायनो सानगोनखौ नों नोथांङा सानना दंमोन।
ओ जेनेबा उम मा होनोथाय सिनारिफोरा मोजां ना आरो जेनेबा आङो जि जे जायगायाव थांनो नागिरदों थान्दा जेनेबा बरफ आङो माने बेफोरबायदि थासारिखौ मोजां मोनो नालाय।
औ।
बेफोरबायदिखौ मोजां मोनो नालाय थांनो सानदोंमोन आरो।
औ।
उम।
ओ नोंथाङा बुंदोंमोन दारागाव सुकि
औ।
भैखुन्द औ बेफो निमादाव मा ओ जे ओ माबे मा होनो ओ बेरायनाय थावनिखौ साबसि थांङा।
आङो ओ सकिखौ साबसिन मोनदों आरो
औ बेनि जाहोना?
बेनि जाहोनानो जाहैबाय ओ सकियाव जेनेबा दैयाबो बिराद थान्दा मोजां। बेनिफ्राय जेनेबा सान्दुं बो नांनो मोना जेनेबा बिफां थायोना। जेनबा इमानथो सानदुं गोसा थानो हाया जेनेबा दारागावआवथ ओं माने जोबोर सान्दुंआवनो दुगैनो गोनां जायो। जायफोरा दुगैनो थाङो ओमफ्राय सकियावहाय ओ साया सिङाव थानानै आरामसे दुगैनो हायो मनो हायो बिनि सायाउ बैग्रि सैग्रि ओ माने फैसा होयालासे जायोना।
औ
औ
आरो नोंथाङा ओ ओ मा मा फिथाइ सामथाइ जानानै मोजां मोनो?
आङो आङो लिस सु कमला इनिफ्राय थाइजौ
औ
ओम फाय आ आ आ बैग्रि बेफोरखौ साबसि सिन मोनो आरो जेनबा गोथावथ गासैबोआनो गोथाव।
औ औ बोथोराव मोननाय फिथाइफोरा बोथोरावनो जाब्लासो गोथाव नंगौना नङा?
औ औ नंगौ।
आ ह आरो दाथ नै दैज्लां बोथ थोर नङा ओमबा थाइजौ खान्थाल बेफोरनिनो बोथोर ओ दा ओ नोंथाङा ओ ओ बुंलाय
नोंथाङालाय मा मा जायगायाव बेरायफेरखो?
आंथ' बेबायदिनो सिलं बेरायफेरबाय सिलंनिनो जेरै- वार्स लेक इलेफेन्ट फलस आरो सिलं पिक आरो ओ मा होनो थानकारां पार्क होननाय मोनसे दं आरो उमियाम लेक ओ बेफोरावनो मेनलि बेरायबाय
औ मा माबायदि मोनखो नोंथाङा जागाफोर खौ
जायगायाथ' जोबोर मोजां।
औ
ओ वार्स लेकाव जाहैबाय मोनसे ओ बिलो बे बिलोनि सायद साइड माने गोबां बिफां लाइफां बिबार बारि आरो बे समायना नु थाय आरो बेयाव माने जिरायग्राबो होनाय दङ आरो फारसेथिं बिबार बारिजों समायफ्लेनाय आरो बेयाव ओ बड थिं नाव जावनो हायो बेयावनो जिरायनानै दंफां सायाफोराव टाइम स्पेन्ड खालामनो हायो बेनिख खायनो जोबोर समायना जायगाया आरो इयाव फट' सेलफि रिल्स बानायनो जोबोर मोजां जायगाया बेबायदिनो एलिफेन्ट फल्सआवबो ए हाजो सानि ओमफ्राय दै बाज्रुमबोयो दै। गोलैबोयो ओ बेफ फोर नुथायखौनो जोबोर समायना नुयो आरो। आरो शिलं टपिकआ जाहैबाय शिलंनि गोजौथार हाजो बे सानिफ्राय ओ गाहायाव नाहरो। ब्ला ओ शिलंनि टाउनफोरखौ नुह हुरनाय जायो। हाजो-हाला। दंफां-लाइफां आरो न' बां गासिखौबो उम नुहुरजोबो आरो सानिफ्राय।
अ।
आरो मोनसे दङ उमियाम लेक बे उमियाम लेकआथ' नै ओ खाथियानो जायो एसे। बेयावबो उम बिलोआनो बेबो।
उम।
बेयावबो ओ ओ अखनिख ओ खाथियाव हाजो दं आरो बिलो दं। ओ नुथायफोरा समायना आरो जोबोर समायना‌।
औ आरो नोंथाङा ओ नेसनेल पार्कफोराव बेरायफेरबाय नामा?
पार्कआवथ' थाङा थांफेराखै। बेरायफेराखै औ नोंथाङा
अ आं बेरायफेरबाय।
औ मा बायदि एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
आंथ' मानास नेसनेल पार्कआव खनथामसोआनो बेरायबाय। ओ बे बेथ' जोंनि खाथिनिनो बेयो जाबाय ओ मोसानि थाखाय मुंदांखा।
औ
आरो बेराफारसेयै बेयाव जोङो हाग्रानि मै हाग्रानि अमा मैसो ओ दाउराइ गोबां दाउफोर नुयो गोबां बेलेग बेलेग दाउ आरो हाग्रानि जिब जुनार जेरै मोसा मै मैसो ओ मोख्रा आरो
गोबां जिब जुनार दं जे बुंबाबो बुंख ख'नो हायै आरो गोबां एम एम्फौ ए अनला बिफां लाइफां बेबायदिनो आरो बेथ' जायगायाबो गोबां गिदिर ओ बेखौ सानसेयाव बेरायजोबनायाबो स'हस नोङा
औ औ आरो नोंथां औ बुंलाय
ओ नोंथाङा बेफोराव माब्लाबाफोर बेरायनो सानदों नामा?
बेरायनोथ' गोसो दङ आङो ओ मा होनो मानासावथ' थांफेरबाय थेवबो पार्कआव हाबफेरनो मोनाखै बे आरो पिकनिक स्पटआवल' थांफेरदों
औ
अ मालाबा बेरायहैगोन होननानै सानना दोंननाय दोङो आरो
औ
ओम
औ आरो आसामाव मा मा बेबायदि पार्क दङ नोंथाङा मिथिगोन नामा?
आङो मिथिया एसेबां मोजाङै
औ आसामाव थ' दा नै काजिरङा नेसनेल पार्क बो दं नङा होमबा?
औ औ
आरो सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क दं आरो मोनसे दङ रायमना नेसनेल पार्क नङा होमबा? गोदान गोबां आसामाव गोदान गोदान पार्कफोर ओ जागासिनो बेफोरखौ हायोब्ला नायनांगौ सम मोनोबा नङा होमबा?
औ औ
औ दे जोंना समाबो जाब
औ दे बिदि ब्लालाय गोजोनथों।